सफ्रि नामा? दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां फ्रिबा? औ नोंथां आं खोनागासिनो। औ ओ आङो नोंखौ गोसोखांदोंमोन मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै। बेखायनो फन हरनाय जाबाय आरो नोंथां बे आयदायानो जाहैबाय औ बर' हारिनि राव आरो थुनलाइ। बिनि सायाव एसे सावरायसै होननानै नोंनो फन हरनाय जादोंमोन।
हाब बे जोबोद मोजां ओ आयदा नोंथां। औ नोंथां
आङो बिदिब्ला फंनैसो जावरिग्रोसै नामा नोंथां। औ औ दा जों मिथिखायो नङा होमबा बर' आरो बर'नि राव थुनलाइ होनबा माखौ होनो? जिहेथु ओ बर' हारिया गावनि राव दङ गावनि मोनसे लिर नायनि हांखो दङ गावनि गाननाय जोमनाय रायज्लायनाय आरो बेबायदिनो गोबां सिनायथि मोसानाय मुसुरनाय बेफोर दङ नालाय। दा बेफोरनि सायाव जों सावरायनांगौ होननानै आं सानो आरो। दा बर' राव होननानै बुङोब्ला जों मा जाय रावखौ जोङो उन्दैनिफ्राय सोलोंदों बर' हारिनि सुबुंफोरा बिमानिफ्राय जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो बिमानि रावखौ बा बर' राव खौ सोलोंबोदों दा बे रावानो जाहैबाय जोंनि बर'नि बिमा राव आरो। दा बे बर'नि बिमा रावा ओ आरो थुनलाइया माबोरै ओ जोंना दानि बे हालोदाव सफैनो हाखो बेखौ सावरायनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोदायनि गोबां जोंनि सानसुमै गिबिफोर बा दैदेनगिरि फोरनि ओ फारसे हामलायनाय बा गाहाम ओ बिदिनो माननांगौ जोङो हामबाय होननांगोन आरो मानो होनोब्ला बिथांमोनासो जोंनि नैबेनि दिनैनि दिनाव जे बर' रावा थांनानै दङ थुनलाइया थांनानै दङ बेफोर गासैबो बिथांमोननि नाजानाय बि सोरनि जिउ बाउसोमलांनाय आरो बिसिनि खस्थ' नाजानायनि गेजेरजोंसो दिनै जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइया दासिम बेबायदि हालोदाव मैखोमै गसंथानानै दंथैयो नङा होनबा।
नंगौ नोंथां नोंगौ
बुंनो थाङोब्ला बर' राव थुनलाइया दिनैनि बे हालोदावहाय एबा एफाराब गेदेर ओ गोजौसिम सफैनो हानाया गाव हारसिङैनो फैनाय नङा बावहाय गोबां सुबुंफोरनि जिउ दान आरो बिसोरनि थै होनायजों लोगोसे बिसोरनि नाजानाय मेंनो रोङै नाजाथाबनाय दङ। मानोना गोदोनि दिनाव गोबां जोङो नेवसि जाबोदोंमोन गुबुनफोरनि आथिं सिङाव थानांदोंमोन।
बाथा
औ बेबायदिमोन आरो नाथाय उनावहाय बिदिनो सोलोंथाइ मोनखांनायनि उनाव ओ बर' रावखौहाय गोबां सुबुंफ्रा नाजाथाबनाय बा जोंनि बर' हारिनिनो गेदेर गोलाव सुबुंफ्रा नाजा थाबनायनि गेजेरजों दिनै बर' रावा मोनसे गेरेमसा राव मुलुग दरबाराव मिथिजानाय बयजोंबो मुंदांखा आरो दायो बुंनो थाङोब्ला बेखौ गोबां लाख सुबुंफोरा रायज्लायो बर' रावखौ आरो
नोंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो।
दा बुंनो थाङोब्ला बियो नर्थ इस्टआवनो बिराद ओ बयनिख्रुइबो ट्राइबेलफोरजों बांसिन रायज्लायजानाय राव नर्थ इस्टनि मादावनो। औ नर्थ इस्टनि मादाव बयनिख्रुबो देरसिन ट्राइबेल हारि माथ' बर' हारि दा बे देरसिन हारि ट्राइबेल हारिनि रायज्लायनायनि राव बे बर' रावा आरो दा बुंनो थाङोब्ला बर'हा गावनि रावजों लोगोसे थुनलाइ दङ हारिमु दङ आरो रावनि खा
औ नोंथां।
दा बेफोरो गोथौयै सानना नायोब्ला जों बुंनो हायो बर'हा गावनि आंगो मोनसे सान्थौ लानानै बा गावनि सोरजिलु गोसोजों सोरजिजानाय मोनसे ओ अबदान राव दं आरो जायजों बिसोरो गावसोरनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय थांनानै थानाय दुखु दुखु आरो गासैबो गावजों गाव आदल बदल खालामनायफोरखौहाय बे बर' रावजोंनो ओ सोलिबोगासिनो दङ। नाथाय बुंनो थाङोब्ला बर' रावखौहाय आथिखालाव फोथांनानै लाखिदोङोब्लाबो जोङो ओइ एसे बिबांनि सोलों-सोलोंथाइ लानाया खमायनो लांनोसो हमनाय जादों मानो होनना बुङा बर' रावनि सायावहाय जोङो सोलोंथाइ लानाय खौ बारासो खालामनांगौमोन नाथाय मा जाखो दानि जुगावबो दा गोबां सुबुंफोरा बर' बिजोंजों फरायालासिनो गुबुन गुबुन गुबुन हारिनि रावफोरजोंसो सोलोंनानै जोङो बर' रावखौहाय एसेब्लाबो गाहायाव दोननाय बायदि बा सोलोंनो गोसो गैयै बे आखखौ नुनो मोनो आरो। नाथाय बिदि जानो नाङा बयबो बर' रावखौ सोलोंनांगौ बेखौ गेरेमसा खालामनांगौ बर'जों लिरनांगौ बर'जों रायलायनांगौ बर'निनो सोलोंनांगौ फोरोंनांगौ। आरो बेबायदिनो हारिनि मोनसे रावखौ जोङो गोजौ थाखोसिम लांनो हागोन आरो। नङाब्ला बे दिनैनि मैखोम जायगा मैखोम गुसं थानानै थाफैनाय बे बिराद गिदिर बर' राव एबा थुनलाइ बुं बे बर' रावा सानसे नङा सानसे गोग्लैलांफिननायनि लामा थायो बेबायदिनो थुनलाइ आफा बर' रावजोंनो जोंना सोमोन्दो गोनां थुनलाइ होनना बुङोब्ला जोङो आ हारिनि मोनसे थुननानै दोननाय लेखा बेबायदि होनना जायो बेवहाय जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, राव रायज्लायनाय गासैबो बेसादा लिरथुमनानै दोन जायो आरो दा बियो मानि थाखाय थांनानै थायो मानोना जोंना बर' राव दं। आरो बेखौ जोङो बर'निनो हांखो जायखौ जों देब'नागरि हांखो होनना बुङो।
नोंगौ नोंथा नोंगौ नोंगौ।
नै दोननो हागोन ओंखायनो बे थुनलाइबो जायो आरो बेखायनो बर' राव आरो थुनलाइखौ जोङो गोथौयै सावरायनाया गोनां दं नङा-नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ बे सैथो।
औ दा नोंथाङाबो बर' थुनलाइनि सायावहाय बा बर' राव थुनलाइनि सायाव फंनैसो बुंफोरलांनानै होदो।
नंगौ नोंथां हागोन ओ नोंथाङा जेरै ओ दा बुंलांबाय जोबोर मोजाङैनो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि बर' रावा ओ जोङो रायज्लायबोदों जेब्लानाखि जेनोम दङ अब्लानिफ्रायनो जोङो बर' बिमाखौ राव बर' माने रावजों रायलायदों नङा होमा नोंथां लिरबोदों आरो जों बेहाय देब'नागिरि हांखो लिरनाय जायो नाामा नोंथां आरो जेरै नोंथाङा बर' रावनि सायाव बुंलांदों बियो मोनसे माने जोबोद गोसोआव लाथाव माने माबाथाव आरो बियो जोबोद मोजां नोंथां बुंनाया
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां नोंगौ
मोनसे खोथायाखौ जों बुं
नंगौ औ।
मा नुनो मोन थुनलइयाव दा जोंनि थुनलाइयाव बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि बायदि नंङा होनबा नोंथां
नोंगौ सिनस्रियाव हारिनि मोनसे सिनस्रि।
गोदो बर' माहारि सुबुंफोर सुबुंफोर बिथांमोना गोबां खम बेफोर गोबां लिरनानै लिरथुमनानै गालांनाय नङा होमा नोंथां? जायनि जाहोनाव जोंनै बेफोरबायदि जोंनि जोंना थुनलाइ बे दिनै बेफोरबायदियाव सफैना खोनादोंना नोंथाङा?